औ नोंथां औ खोनादोंना नोंथाङा
ओं खोनादों।
औ नोंथाङा फ्रि ना दायो।
मोजां खोनायाखै नोंथां
औ नोंथां नोंथाङा फ्रियैनो दंना दायो।
हेल'
औ खोनादोंना?
मोजां खोनायाखै नोंथां टावरा मोजां नाङाखै औ दासो खोनादों।
औ औ नोंथां नोंथाङा दायो फ्रियैनो दंफै ना
औ फ्रियानो दङ नै ओरैनो जि जानानै दथ'यो।
औ औ होना अब्ला नोंथाङा फ्रियैनो दङब्ला नोंथांनो ओ मोनसे टपिकनि सायावसो रायलायनो होननानै फन हरदोंमोन आरो।
अ जागोनाय नोंथां
रायलाय जागोन।
औ जागाय जागोन नोंथां।
औ दा आङो नोंथांजों औ नोंथांजों आङो इन्टारनेटनि सोमोन्दैसो राय्लायनो होननानै सानदोंमोन आरो।
अ जागोन दे नोंथां।
औ आं ओमबा एसे जागायनोसै नोंथां।
औ जागोन दे नों एसे जागायग्रोदो ओमबा।
इन्टारनेट बुङोब्लाथ' बे जाबाय जोंहा बुहुम नाङैनो गासैबो मानसिफोरखौ मोनसे डिभाइसनि थ्रुयै जोंखौ कानेक्ट खालामो आरो। बे बुहुमनि खना खनला थानाय मानसिफोरजों जों खौ माने रायज्लायनो बा कमिउनिकेट खालामनो माबा मोनसे जों इनफरमेसन सेयार खालामनो बियाव जोंखौ हेफाजाब होयो आरो बियो।
औ
जों दा जों फुंनिफ्रायनो जों सिखार जेननायनिफ्राय जों मोनाजासिम जों गोबां बार इन्टारने जों खामानिखौनो मावो आरो
औ
दा जों बे जोंनि दा गोदान मुगायावथ' जों इन्टारनेट नङाब्लानो जों थांना थानो हाया होनब्लाबो गो रोनथि जानाय नङा आरो।
औ
दा बे जों इन्टारनेटआनो जोंनि गोबां खामानि होयो जोंनो ओ दावबायनायनिफ्राय लानानै जोंनो जानाय लोंनायनिफ्राय जानानै बेफोरनिफ्राय बेफोरनि गोबां माने इनफरमेसन जोंनो होयो आरो। बे माने जोंनो इन्टारनेटआ जोंनि ओ जिउआवहाय जोंनो मोनसे माने गोबां ओ बुलतुब-बुस्थुफोरखौ जोंखौ मिथिहोयो आरो। बे जेनेबा दाबसे जायगायाव माबा मोनसे जादोंब्ला बै दाबसे जायगासिम बे दसे समनि गेजेरावनो जों बेखौ मिथि नो हानाय जायो इन्टारनेटनि गेजेरजों
औ औ
इन्टारनेटनि माखासे ओ गोनांथि होनोब्ला जोंनि इम्परटेन्सफोर होनोब्ला बे जाहैबाय जोङो बेजों लोगोसे जोङो रायज्लायनो बियो जोंखौ गोरलै खालामो। मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगासिमथ' जों थांनानै रायज्लायहैनो हाया नालाय।
औ औ नंगौ।
बेफोरखौ जोङो इन्टारनेटनि थ्रुयै जों माने बायदिसिना इनफरमेसनखौ जों बे इन्टारनेटजोंनो सेयार खालामलायनो हायो आरो। ओमफ्राय बे जोंनो फरायनायाव जोंनि फरायसाफोरखौ गोबां हेफाजाब होयो। बेयो दायो सोलिबाय थानाय माखासे ओ मा होनगोन बेखौ अपरसुनिटिफोरखौ जोंनो माने आपडेट खालामना होबाय थायो आरो। ओमफ्राय स्किल डेभेलपमेन्टफोर होननो हाबाय बियो। गोबां बिदिनो सानख'हायै जोंनो हेफाजाब होयो आरो बे इन्टारनेटआ दा नोंथाङाबोथ' इन्टारनेट बाहायखायो? नोंथाङाबोथ' औ नोथाङाबो हमदांनो हागोन जे इन्टारनेटआ जोंनि जिउआव बेसेबां गोनांथि जादों।
औ
दा नोंथाङाबो मा होनगोन बिनि सायाव
अ इन्टारनेटनि बागैै आङो बेखौनो बुंनो सानोदि ओ इन्टारनेटआ माने आजिखालि बहुद माने मोजां माने इउस खालाम जानाय आरोना। ओ गोदो गोदायथ' माने इन्टारनेटआ एसे खम सोलियोमोन। माने गोदो गोदाय इन्टारनेट बाहायनाया माने बारा बाहायामोन आरोना। गोदो गोदाय माने जोङो इदिनो माखासे ओ इदिनो माबाफोर जाथाय जायोब्ला माखासे इदिनो दैबानाफोर जायोब्ला जोङो ओ इदिनो इन्टारनेटनि बा ओ थ्रुयै माने मोनथिनाय जायामोन आरो। बिदिनो बात'रि जेन'बा मा होनो बिदिखौहाय खागज बेफोरबायदिनि माबानि गेजेरजों मोनथिनाय जायोमोन बा अबेबा मोनसे जायगायावहाय माने नोङो माबाफोर दैथाय ओ माबाफोर फोसावहरनोब्ला जोङो लाइजामनि गेजेरजोंहाय जोङो फोसाव हरनाय जायोमोन। बेबायदिमोन आरोना ओ गोदो गोदाय माने इन्टारनेटआ माने खम बिबाङै इउस जायोमोन आरोना नाथाय दानि जि जौगानाय मु बा बेवहाय जोङो ओ माने नोजोर होयोब्ला माने गोबां बयबो सुबुङा माने इन्टारनेटखौहाय बाहायो आरोना ओ जोङो ओ इदिनो ससियेल मिडियायावनो होन बा जोंनि मबेलावनो होन टिभियावनो होन बा बिदिनो माखासे ओ दामनाय देनायावनो होन बेफोराव माने गोबां इन्टारनेटजोंहाय माने सोलियो आरोना जों इन्टारनेट नङाब्लानो जोङो माखासे ओ बाथ्राफोरखौहाय जोङो मोनथिनो मोना माखासे खौरां दैथायनोब्लाबो जोङो बिदि हानाय नङा।
औ
ओ बिदिनो बेवहाय मोनथिनो लुुबैयोब्ला जोङो ओ मबाइल बा लेपटप फ्राव माने सार्च खालामब्लानो जोङो मोनो। इन्टारनेट गैयाब्ला जोङो बेफोरबायदि माने माबाखौहाय मोनथिनो मोननाय नङामोन। जों जि ओ मोन थि मोनै बेखौहाय जोङो दानि जुगाव माने जोङो सेकेन्डबो नाङा आरोना नोङो माने इन्टारनेट खुलिनानै जोङो मबाइल बा कम्पिउटाराव माने टाइप खालामनानै जोङो सार्च खालामनानै जोङो इन्टारनेटनि ओ थ्रुयै माने जोङो मोनथि मोनो आरोना अबे जायायाव मा जादों बबे जाय हाय दैबाना जादों अबे जायगायाव बारहुंखा बारदों अबावहाय ओ सहराव मा जादों बेखौहाय माने जोङो मोनथिनो मोनो आरोना। ओ नुयो बेबायदिनो माने औ औ
इन्टारनेटआथ' जोंनि सानफ्रोमबो जिउआवथ' गोनांखा जों इन्टारनेट नङाब्लानो जोङो जिउ खुंनाया जोंना गोब्राबसै आरो जोङो जोंनि गासिन ओ सानफ्रोमबोनि जिउआव बाहायनाय गोबां बुस्थुफ्रानो जोंना इन्टारनेटजोंसो सोलियो। जेरै मबाइल फन होनबाय बिब्दिनो गोबां आरो दंबावो। बेफोर माने इन्टारनेटनि गेजेरजोंसो सोलियो आरो नाथाय इन्टारनेटआ जोंनाव गोबां ओ जोंनि ओ जिउ खुंनायाव गोबां हेफाजाब होदोंब्लाबो इन्टारनेटनि माखासे ओ मा होनगोन बेखौ गाज्रि महरबो दं आरो।
औ
जे बे इन्टारनेटआ जोंनाव माने नंखाय माखासे निउसफोरखौ नंखाय माखासे बाथुरिफोरखौबो बियो गोसारहोनो होयो आरो‌। जों बेखौ जों ओ जेरै जोङो बेखौ कभिड नाइन्टिननि समावबो जोङो गोबां नुनो मोनबाय बिदिनो माखासे नंखाय निउस फोर बानायनानै इन्टारनेटनि गेजेरजों बियो मानसिफोरनि गेजेराव माने नंखाय ओ मा होनगोन बिखौ ओ नंखाय निउसफोरबो माने गोसार होदोंमोन आ जायनि जाउनाव माने गोबां मानसिफोरानो पेनिक सिटुवेसन जानो हमदोंमोन आरो। बेयो आरो आथिखालनि मुगायाव जों इन्टारनेटनि गेजेरजों मोनसे जोबोद ओ गाज्रि मोनसे स्केम नुनो मोनदों आरो जाय माने साइबार क्राइम माने गोबां बिदिनो बेंक आजिखालिथ' बेंकफोरा जोंनि मबाइलजों इन्टारनेटजों गासैजोंबो कानेक्टेड थायोना थ बेयावनो माने गोबां मानसिफोराथ बेखौ मोजाङै बाहायनो रोङा बेखायनो माने बै स्केम खालामग्राफोरा थगायग्राफोरा बिबदिनो गोबां मानसि दिनै इन्टारनेटनि थ्रुयै माने गोबां मानसिफोरनि बेंक एकाउन्टनिफ्राय फैसाखौ खावनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिथांमोना बिब्दिनो फन खालामलाबायसिगोन खालामनानै गोबां माखासे नंखाय बाथ्रा बुंसिगोन बे ओ सिगिसिगोन सिगिनानै बिदिनो थगायनानै फैसाफोरखौ बिसोरो बेंकनिफ्राय बखनानै लांनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बुहुतनो।
औ औ
आरो इन्टारनेटआ माने जोबोद माने मोनसे मा होनगोन बेखौ ओ लेथा नांथाव थामिनबा एडिक्टिभ आरो बियो जों इन्टारनेटखौ बाहायाव बाहायदाव बाहायदावबाय थाबाथाय माने जों बाहायबाय थानो लुबैयो। बायदि बायदि बुस्थुफोरखौ जों नुनो मोनो माने गोबां बुस्थु बेखौनो नुनो मोनो आरो बेखौ जों मोजां बुस्थु नुनो मोनो। गाज्रि बुस्थुबो नुनो मोनो थ जों बेनिफ्राय माने जों बासिनानै थानांगोन आरो मोजां बुस्थुखौ लानांगोन गाज्रि बुस्थुखौ जों बासिनानै थानांगोन आरो।
औ औ
बेनो माने गोबां जों गिनांगौबो आरो इन्टारनेटखौ जोङो
औ औ नोंथाङा जि बुंनो बे गासिबो थिगानो नोंगौ। जोङो इन्टारनेटखौ नोङो बाहायनो रोंबा मोजां बाहायनो रोङाबा गाज्रि। आ खायसे सुबुंफ्रा बिदिनो माखासे गाज्रि खामानियाव बाहायो बिदिनो नोंथाङा बुंनाया बिदिनो बिदिनो खालामनाय बा सोरनिबा ओ एकाउन्टखौ हेक खालामनानै जो फै नानै जि एखाउननि फ्राय लांनाय बा गाज्रि निउस फोसावनाय नंखाय निउस फोसावनाय ओ बेबायदिनो जा इन्टारनेटआ माने गाज्रियावबा गाज्रि मोजांबा मोजां। ओ खायसे बिदिनो इन्टारनेटखौहाय ओ माने जोङो ओ इन्टारटेेननि थ्रुयैबो माने इन्टारनेटनि जोगैबो माने जोङो फैसा खामायनायखौहाय नुनो मोनदों आरो ना ससियेल मिडियाआवनो होन बा बिदिनो फेसबुक टुइटार इन्सटाग्राम बेफोरनि दारैनो माने जोङो खायसे सुबुङा माने इन्टारनेटजोंनो माने फैसा खामायबोबाय थानायखौहाय नुदों आरो ना।
औ औ नंगौ नोंथां गोबां आजिखालिनि मुगायावथ गोबां रां खामायनो हायो इन्टारनेटजोंनो।
ससियेल मिडियानि जुग जाहैबायना नोंथां औ आजिखालि इन्टारनेटजोंनो बहुद माने सुबुङानो फैसाबो खामायदों। मोजां खामानियावबो बाहायदों गाज्रि खामानियावबो बाहायदों बेबायदिखौहाय नुनो मोनबोदों। आरोना नोंथां।
औ बे फरायसा गथफोराबो जों इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो गोबां सोलोंनो हादों आरो। औ बे जोंनि फरायनायावबो जोबोद हेल्प खालामो आरो जोंखौ
औ औ
दा जों बेखौ बासिनानै नायनो रोंनांगोन आरो इन्टारनेटखौ मोजाङै जोङो माबो
औ नंगौ नोंथां
औ
होनोमबा आरोबाव माबाफोर बुंनो सानबाव नामा नोंथां नेटनि बागै?
औ नोंथां नेटनि इन्टारनेटनि बागैथ बुंनो गोबां दङ नाथाय जोंना नै टाइमासो जोब्बाय आरो दा जों माब्लाबा गुबुन मोनसे टपिक लानानै जों मोजां रायलायफिनसैलाय आरो।
औ नंगौ नोंथां आंबो नोंथांखौहाय माने उनाव लोगो मोनफिनगोनबा गुबुन मोनसे आयदायावहाय लोगो मोनफिनगोन होननानै नोंथांखौ आसा खालामनाय थाबाय।
औ औ ओ नोंथां दा जों नोंथांजों रायज्लायनानै मोजां मोनबाय नोंथाङा गोबां बाथ्राफोरखौ आंनो खोन्थाबाय आं जायखौ मिथियामोन बेफोरखौ नोंथाङा फोरमायलांबाय।
औ नंगौ नोंथां आंबो नोंनिफ्राय मोनथियै बाथ्राखौ मिथिबाय बिनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। नोंथांनिसिम
औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय। औ जागोन दे। औ
औ